औ।
औ खोनादों ना?
ओ दे दे खोनादों खोनादों ओ मोजां ना ओ ओमफ्राय जानाय लोंनाय जाबाय
दा बे समावहा सेथियावनो ओ सानजौफुनि गोजोननायखो लाहरग्रोनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
ओ दे नमस्कार दे
दा बे समाव जोङो सावरायनो
ओ ओ ओ ओ दे दे ओ बोथोरफोरा मोजां ना?
बोथोराथ' एसे गुदुंबो दसेबा दोमैनाय दसेबा सान्दुं बिदि जागासिनो दं आरो ना।
ओ ओ दे होमबा हामबायसै होमबा बे समाव जोङो
बै समावहा जोङो सोलोंनो लानाय ओ टपिकानो जाबाय
ओ ओ दे न'खरनि बागै दे बे समाव नोंथाङा फंनैसो होनग्रोनो हागोन नामा?
होमबा बे समाव आं बुंहरग्रोनि नों थांजों सावरायलांनिसै। बुङोब्लाथ' जोङो मोनथिनो हायो मोनसे न'खर न'खर होनना बुङोब्ला जों मोनथिनो हायोदि बिमा फिफा गथ'फोरखो लानानै मोनसे न'खर जायो नङा होमबा
ओ ओ।
ओ जोंनि ओ गामिफ्रावहा बिदि न'खरफ्रा सोरनिबा न'खराव बिदिनो मा होनो सोरनिबा न'खरा इसे बुरजा परियाल गोनां न'खर जायो आरो सोरनिबा न' था न'खर जायो। बेबायदि न'खरखौ नुनोमोन नुनो मोनो आरो ना जोंनि
ओ ओ ओ ओ ओ।
गोदोनि मुगानि न'खरफोरखो जोङो इसे सावरायनिसै नामा?
ओ ओ दे सावराय जागोन दे।
ओ बिदि जोंनि न'खरफोराव नुनो मोनोमोन गोबां बेबाय दि गथ' गथायफोर मोन आरो ना गोदोनि आबै आबौमोना गोबां बेबायदि गथ'फोरखो खांनानै बेबायदि न'खर संसार जाबोदोंमोन।
ओ ओ।
गोबां न'खरफोराव बिदिनो ओ जि सा दाइन सा बिबदि गथ' गथ'फोर खांनानै बेबायदि न'खरफोरखौ न'खर दैदेनबोदोंमोन आरो गोदोनि आबै आबौ आबै आबौमोना गावनि गथ'फोरखो बेबायदि खांबोदों फेदेरबोदों। मानो होनब्ला गोदोनि गोदोनि दिनाव बिदि माने सोलोंथाइफोरखोबो बारा होनाय जायामोन ना। बेखायनो गथ'फोरखो गोबांथार खांब्लाबो माने बिदि खस्थ' मोनामोन आरोना
उम
आं
हेलौ
गोदोनि आबै
खोनादोंना मोजाङै?
बै आबौमोना गाव गथ'फोरखो बिदिनो से रुवाथिबा बिदि बखालिफोर दोननानै
औ
बिदि न'खरफोरो खुङोमोन आरो। नोंग'ना? खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ
ओ दे खोनादों दे होनलाय
आरो बेबायदिनो दाहोना रुवाथिफोर दोननानै माने गावनि न'खरफोरखो बे दाहोना रुवाथि थानाय बिदि गथ'फ्रानो नाय नायोमोन आरो गावनि न'खरफोरखो
बिदिनो गोबां बिदिनो ओ ओ जि सा जिबा सा बिदि गिदिर गिदिर परियालफोर नुनो मोनोमोन आरो फोलेरफोर बिदि ओ फेमिलिफोर नुयोमोन आरो ना गोदोनि दिनाव जोंनि न' खरफ्राव नाथाय दानि न'खरफोरखौथ' जों नुनो मोनो दायो दानि न'खरफोराथ' ओरैबायदि फिसा फिसा जाबाय न'खरफ्रा सासे ओ सानै सानै साथाम बिदिल' परियालखो जों नुनो मोनो आरो दायो दानि मुगायावहा।
ओ ओ ओ।
सोरबाया दिनै ओ बिबै बिबौ थायोब्लासो बिदि साब्रै साबा परियाल बि बिदि जायो गथ' सोरबाया सोरनिबा न'खर फ्रा गावनि गथ'खौ सासेफोरल' खांनानै बिदिनो बिबै बिबौ थायोब्लासो साबा परियालफोर बिदि परियालफोरफोरखो नुनो मोनो आरो दानि मुगायावहा।
ओम नोंगौ नोंथां नोंगौ।
नोंथाङाबो बुंहरजागोन ओ
ओ ओ जागोन दे ओ ओ ओ नोंथाङा जिफोर बाथ्रा बुंना थांबाय नंमारगौ थारैनो सिगांनि न'खर आरो दानि न'खरफोरखो नायबा बहद बेबायदि फारागथिफोर जों नुनो मोनो मानो होनबा सिगाङाव थारैनो न'खर होनबाथाय बुहुत गिदिर गिदिर बेबायदि न'खर जायोमोन।
औ।
बेबायदिनो गथ'फोर आरो बिबै बिबौ बिमा बिफा ज' बेबायदि मा होनो बहुद गैजो बेबायदि न'खरखौ जोङो मानसिफोरखौ नुयोमोन। बुंनो थाङोबा दानि नखरफोरखो आरो सिगांनिखो न'खरखो रुजोबा दानि न'खरनैफोरदोंसो सिगांनि न'खरसे होननो हागोन ने?
औ नोंगौ नोंथां उम।
उम आरो जोङो बहुद बेबायदि दानि न'खर आरो सिगांनि न'खरफोरखो जों फाराग नुनो मोनो मानो होनबा सिगाङाव जुदिहाय बेबायदि गोजो सयजोन सातजोन बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेबायदि थायोमोन। आरो बिमा फिफाफोर थायो बिबै बिबौ थायो। अब्लाबो मा बेफोरबायदि न'खरफोरखो जों मा नुयोमोन मोनसे गोरोबलायनाय मोनसे अनलायनाय आरो जेबो नांलाय खोमलाय गैयि बेबायदि मा होनो गुरै जालायनायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय जोङो दानि दिनाव न'खरफोरखौ जोङो ओरैबायदि मोनसे न'खर नुयो जे उम उम
ओ फिसा फिसा न'खरखौ नुयोसै आरो ना।
उम दानि न'खरफोरा
गुबुन हारिफोरखौ बा गुबुन बिदि ओ सिटि फोरावहा बिदिनो गुबुन हारिफ्रा ओ गथ'फोरखौ सासे बा सानैनि बारा बिदि खाङामोन दा जोङो गुबुन हारिफोर खौसो नुयोमोन नाथाय बर'नि गेजेरावबो बिदि गथ'फोरखौ बारा खांनाय जाला बे खौ जों नुनो मोनबाय आरो दायो। ओ सासे बा सानै बिदि न' गथ'खौ फिसा न'खर हो बेबायदि न'खरफोरखौ जों नुनो मोनबाय, मानो होनोब्ला गोबाङा सानो दिनैनि मुगायाव बांद्राय गथ'फोरखौ खांनानै सोलोंथाइ होनो हायाब्लाबो गोबां जेंनाफोर नुजायो न'खराव बिमा बिफानि सायाव बेखायनो गोबाङा बुङो जोंहा जेबो धोन सम्फथि गैया बेखायनो जों गथ' गथायखौ बांद्राय खांनानैबो जोंहा जेबो लाब गैया मानो होनब्ला दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइ गैयाब्ला बिदि सोलिनो हानाय जों नुनो मोनला सोलोंथाइखौ होनो हाथारनांगौ जायो बिमा बिफाया गावनि थांनानै थानाय राहा लामानि थाखाय। बेखायनो दिनैनि बिमा बिफाफ्रा बुङोदि माने जोंहा थाखा फैसा गैया रांखावरि फोरा आंखाल बेखायनो जों गथ' गथायफोरखौ बांद्राय खांनानै जोंहा बेबायदि जों ओ उसुबिदायाव सो गोग्लैगोन बेबायदि होननानै खांनाय जाला आरो दानि बिमा बिफाफ्रा गथ'फोरखो। दा बेखायनो दिनैनि मुगायाव जों नुनो मोनो जोंनि न'खरफोरा फिसा फिसा न'खर जालांबाय आरोना।
उम उम उम। जोङो थारैनो बुहुद फारागखौ नुनो मोनो मानो होनबा
औ गोदोनिजों दानिजों जोबोद फाराग जाबाय
दानि न'खरफोरा बहुद बेबायदि गथ'फोर न'खर मोनसेयाव गथ'फोर सोरहाबा सासेल' फिसाला सोरहाबा बेबायदि सानै गथ' फोरल' नाथाय अब्लाबो जोङो सिगांनि न'खराव जेबायदि मोनसे परियाल गोदोरबाबो मोनसे रंजानाय गोरोबलायनाय अनलायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय
ओं
दानि न'खरफोराव जोङो बेबायदिखौ बुहुत खम नुयोसै आरो ने?
नंगौ नंगौ ओम।
फिसा जानो हागौ नाथाय अब्लाबो मा न'खर फिसाबा बो माखासे न'खरफोराव बेबायदि गोरोबलायनाय गैयि
औ
अनलायनाय गैयै खोथा मानिलायै नांलाय सोमलाय मा होनो आरो बाथ्रा रावफोरावबो बेबायदि दि गोरा गोरा होननाय बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होमबा
औ
माखासेया मा होनो बेफोरो जानायनि जाहोनाबो जाबाय माखासे मा होनो न'खराव बेबायदि माथोफोरा माखासे बाथ्राफोरा फिन्नाय होननायफोरा मा होनो गोरा गोरा बेफोरनि गेजेरजोंबो जायो
औ नंगौ नोंथां ओं
जिहेथु न'खराव मा होनो मेन दैनगिरि गारजेन हिसाबै बिमा बिफाखौननो जोङो गनायना लानो हायो नंगौना नङा
औ नंगौ औ औ औ
आरो बेयावखायनो जों गोबां बेबायदि गामि ओनसोलफोराव नुयो जे मा होनो माखासे माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सिगाङावनो बेबायदि जानाय लोंनायफोरखौ अपेनलि जोङो गामि ओन सोलनि माबाफोरफोरखौो बिमा बिफाफोरफोरखौजों नुयो आं केबोल जोंनि बर'खौल' होनाखै नाथाय गासै माबायावनो
औ
गासै माबायावनो जों नुनो मोनो बेनिखायनो मा होनो सिगाङाव जेरै बेबायदि अनलायनाय दोङोमोन गोरोबलायनाय दङमोन दानिया फिसा फिसा न'खरावबाबो जों जेसांखिनिखौ जों मोननो हायाखै आरो बेनिखायनो नोंथाङा जि बाथ्रा बुंलांबाय बियो थारैनो सैथो थारै भुत मान होनो गैजो गथ'फोर गैजोबाबो सिगांनि न'खरफोरा अनलायनाय दोङोमोन गोरोबलायनाय दोङोमोन दा बर्थ'मानावबो ओ देलाय होनलाय
औ दानि दिननिजों गोदोनिजोंथ' जोबोद फारागखौलाय जों नुनो मोनबायानो
ओ ओ फाराग दङ
दानि दिनाव जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बिदिनो जोंनि न'खरफ्रा फिसा न'खरब्लाबो सोरनिबा न'खरा माने ओ सान्ति गैयै दिनै गावनि गथ'खौ सासेल' खांनानै बे गथ'खौ माब्लाबा समाव बेखौ जों बुंनो हाला माब्लाबा समावहा बिमा बिफानिबो गोरोन्थि थायो आरो माब्लाबा समाव बिमा फोरोंब्लाबो गथ' सोरनिबा गथ'आ बेबायदि माने गाज्रि लोगो मोननायनि गेजेरजों बेबायदि गाज्रि जानानै न'खराव असान्थिखौ लाबोयो बेबायदि माने फिसा न'खरब्लाबो सासेल' गथ' थेवब्लाबो सोरनिबा न'खराव सान्थि गैयै अराय सम ओ बे न'खराव अर जोंनाय बेफोरबायदि न'खरखौ जों नुनो मोनो आरो दिनैनि मुगायाव
ओम बुहुद सैथो खोथाखौनो होनबाय नोंथाङा आरो जोहा समा जाबाय ने समाबो जोंहा जानानै फैबाय ओ बे समाव नोंथांनिफ्राय न'खरनि बागै बेबायदि माखासे अबिगथा आरो माखासे खोथाफोर मिथिनो हानायखाय नोंथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय अब्ला जों बे समाव दोन्थ'नोसै नामा ने।
उम ओ दोनथ'नायानो जाथोंसै दे सावरायनायखौ एसेयावनो।
ओ दे दे ओ ओ।